औ नों नों फ्रियैनो दंना?
औ।
औ आं दा नोंथांजों ओ सोलोंथाइनि बागै एसे सावरायनो सानदों सुंद'यै ओम औ । आं दा सोलोंथाइनि सायाव एसे बुंनोसै ओ सोलोंथाया थ' माने मानसिनि थांना थानायाव ओ जोबोद गोनां मोनसे गुदि मुवा बादि होननानै बुं जायो दा ओ सोलोंथाय थ' गिबियाव मानसिया मानसिया एबा सुबुं माहारिया ओ बिमा बिफानि थानानैनो गुदि सोलोंथाइखौ मोनो होननानै बुंजायो । बेनि उनाव ओ मानसिया समाज दानानै ओ संसार जायो जिहेथु संसार ओ समाजाव थानानैबो बियो उम्म सोलोंथाइखौ मोननो हायो । बेनि उनावसो जों बुंनांगोन कि ओ मा होनो फरायसालि स्कुल कलेजफोरावबो सोलोंथाइखौ लायो होननानै बुङोब्ला अब्लाबो जोंङो बेयो जो ओ समाज माबा बिमा बिफा समाज आरो बेनि उनावसो फरायसालि जेनबा स्कुल कलेजफोरा फैयो । बेनो आरो ओमफ्राय दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोबां जौगानाय नुनो मोनो । ओमफ्राय ओ बे सोलोंथाइ खौ लानानै दा ओ गोबां जेनेबा बादायलायनायबो जायो ।
औ
बे सोलोंथाइजों जौगानाय बिथिंखौ नोंथाङा मा मा होनना सानो?
मा होनदों नोंथां?
माने ओ सोलोंथाइखौ लानानै दा जोंनि गेजेराव जे जौगाबाय औ बेनि गेजे जेरावनो मा मा बिथिं जेनेबा ओ सोलोंथायाइयाव गोबां आयदा हाबनानै थायो नालाय जेनेबा जा बिगियानानो जा बेफोरनि गेजेरजों जौगायो नोंथाङा जेन'बा ओ बेनि सायावनो सुंद'यै बुंबानो जागोन।
ओ सोलोंथाइनि बिथिंनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जेनेबा गिबियावनो ओ फरायसालिनि बिथिंनिफ्राय गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदोंमोन। गोदोथ' जेनबा ओ सोलोंथाइया गोबां माने खममोन जोंनि गेजेराव। ओ उनाव उनो माने थिखालाव गोबां जौगाबोदों जाय जौगाबोनायनि गेजेरजों उम जेनेबा क्लास रुमफोराव हो दिजिटेल बरड बायदिफोरखौ बाहायनाय जादों बेफोरनि गेजेरजों जों माने इउटुब बायदिनिफ्रायबो फोरोंनायखौ माने नुनो मोनो जेनेबा थिखालाव सात जिफिथि बाय बे बिफ्रायबो माने ओ सोलोंथाइखौ माने मोननो हायो आरोना। ओ बेनिफ्राय आरो सोलोंथाया माने जोंनि गेजेराव जौगानाय लोगो लोगो माने खोमसि फोथायनायफोराव माने गैया जालांनो हमबाय बेनिफ्राय अ आरो नोंथाङा मा माखौ सोंबावदोंमोन?
अ माने सोलोंथाइ ओ सोलोंथाइखौ मा मा रोखोमै मोननो हायो? नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओ औ सोलोंथाइखौ मा मा रो गुबै मोननो हायो सोलोंथाइखौ माने गिबियावथ' जेनेबा ओ बिमा बिफानिफ्रायनो सोलोंनाय जायो। बेनि उनाव माने मोन मोनसे समाजाव थानानै सोलोंनाय जायो बेनिफ्रायसो माने फरायसालि फोराव सोलोंनाय जायो बे फोर माने सोलोंथाइनि गेजेरजों माने गोबां माने बाथ्राफोरखौनो जोङो सोलोंनो हायो आरोना। औ जेनेबा मोनसे नों माबायदि ओम माबायदि आखल आखुखौ दानांगौ बेफोरखौ माने सोलों सोलोंनायनि गेजेरजो माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सोलोंनो हायो बुंनो थाङोबा सोलोंथाया माने जोंनि गेजेराव माने गो-गोबां गोनांथि दं आरो माने जायनि गेजेरजों माने सासे मानसिया जुदि जब मावनांगौबाबो सोलोंथाइया जोंनि जोंनियाव थाथारनांगोन। सोलोंथाइ नङाबा माने ओ जोङो मा ने जब मोनाबा ओ जेनेबा मोनसे फालांगि मावनोबाबो जों माने सोलोंथाइनि गोनांथि जायो माने बे फालांगि खौ माबायदि मावगोन बेफोर बाथ्राखौबो माने मोजाङै मिथिनो थाखाय माने सोलोंथाइया गोबां गोनांथि जोंनि गेजेराव। नोंथांनि बायदि दिबा सोलोंथायाइया माबायदि दावगादों?
ओ सोलोंथाइयाथ' दा मुलुगनाङैनो दावगादों बुंजायो। ओ मुलुगनि ओ मुलुगाव जेसेबां हादोरफोर दं हादोर हादोरमा फोर दं बेफोराव जों सोलोंथाइ गैयि नुनो मोना। माने सोलोंथाइया जेरावबो दंखायो दा गोसारनानै बुहुम नाङैनो माने ग्ल'बेेलायजेसन जाखाबाय। जायनि थाखाय जों माने सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो दिनै ओ इन्टारनेट इन्टारनेट जेनेबाि टेल गासिबो जाबोजोबनो हमबाय । टेक्न'ल'जिनि बेलायावनो जा साइन्सनि बेलायावनो जा गासिबो जौगाबोलांबाय बुंनो थाङोब्ला सोलों थाया जोंनि गेजेराव माने खोमसिनि गेजेरावबो सोरां होफैनाय बायदि आरोना।
औ औ औ
अ। दा नोंथांनियाव मोनसे बाथ्रा सोंनो ओ गोदो जेनेबा सोलोंथाइ गैयि समखौ सम आरो दानि सोलोंथाइ गोनां समनि गेजेराव मा मा फाराग नुनो मोनो?
ओ सिगांथ' जेनेबा ओ सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय ओंखायनो जेनेबा आं दानिबो बुंबाय माने जोंनाव गोबां खोमसि फोथायनायफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन। आरो जेनेबा आइजो फोरनि आइजोफोरनि बाथ्राखौनो बुंनो थाङोब्ला गोदो माने सोलों थाइ सोलोंथाइखौ माने ओ हिनजावसा मानसि बायदि होन मानसि होननानै बा सोलों थाइ होननाय जायामोन मान माने न' सिङावनो थानांगौ बायदि होननाय बाथ्राया माने जोंनि गेजेराव माने थानायखौ नुनो मोनो आरो बेनिफ्राय ओ आथिखालाव माने बेफोर सोलोंथाइया जौगानाय लोगो लोगोनो माने आइजोफोराबो थुनलाइ माबा आइजोफोराबो माने सोलोंथाइ दं सोलोंथाइनि फारसे माने गोबां जौगाबोदों जौगाबोबाय बेफोरनि गेजेरजों माने जेनेबा जोंनि गेजेराव गोबां थुनलाइफोरबो सोरजि जादों माने सोलोंथाइनि बागै लानानै नोंथांनि बा दिबा माबादि?
औ बेनो मासे ओ आइजोफोरखौ गोदोनिफ्रायनो गादबनाया नोंथां बुंनाया सैथोखा बियो गोदोनिफ्रायनो गा बोखादों माने ए गोदो जा थुनलाइ लिरजाबोदों रामायन महाभारत बे फोर जेनेबा बेफोरावबो गोदो सिथा सावनाय ओ अराव बारसोमनानै थैनाय बेफोरो गासै बो गोदोनि दिनाव जाबोदों माने सोलोंथाइ गैयियाव हिनजाव फोरखौ गादबना दोननाय गादबना दोननायनि गेजेरजोंनो। बेफोर जाथायाबो जाबो दों दा सोलों थाइ मोननाय लोगो लोगो आइजोफोरा रावनिबो सिं जानानैबो थाया आ रो रावनिबो बेफोर बायदि खोथाखौ माने। मोनसे नेम होननाय। नै गनायनो नागिरला आरो। बेनि थाखाय। आइजोआ माने उदां उदां मोनथखौ मोनबाय बिद बुंजायो आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों। बेनो।
नोंथांमोननि ओ जायगायाव माने सोलों। थाइया बेसेबां जौगादों ।
दा सोलोंथाइ जौगादों बुङोब्ला ओ स्निजि दाइनजि जौखोन्दोखौ जों बुंजायो माने
औ औ।
जोंनि सिगांनि जेनेरेसनखौ नायोब्ला। एसेबां मानि। बिमा बिफानि जेनेरेसनाव आरो ना एस बां मानि गोरों गोरा गैयामोन । जेनेबा मेट्रिक फेल ओ सोरबा मेट्रिक फास फिअ फासानो हायेस्ट। देन गोजौसिन सोलोंथाइ लानाय बुं जायो बेनि गेजेराव। हम जोंनि गामियावथ ओ बिगियाननि बेलायाव लायोबा। साइन्सनि बेलायाव लायोबा। ओ जोंनि बे ओ बिमा बिफानि जेनेरेसन खौ नायोब्ला साइन्सनि। ओ गैयियानो बुंजाख थायो आरो। ओमफा दाज जोंनि जेनेरेसनाव जा एसे दं बिसोरखौ नायोब्लासो। जोङो सेबेन्थि ओइथ। बे फारसेन्टखौ मोननो हायो । नोंथां मोननियाव दा माबायदि?
अ जोंनियावथ' बुंनो थाङोबा ओ सोलोंथाइया माने गोदोथ' नोंथाङा बुंनाय बादिनो माने ने ओ आइ आफ आफामोननि माने जेनेरेसनाव। माने सोलोंथाइआ एसेबां जौगाया मोन बिसोरनि समाव माने ओ क्लास टेन फास द' नुनो मोननाय जायोबा सोरबा फेल जानानै थानाय बायदि दिफोरखौल नुनो मोननाय जायो। जोंनि दा जेनेरेसन स जेनेरेसनावबो माने बुंनो थाङोब्ला एसे गोबां माने जौगानाय खौ नुनो मोनाखै आरो ना माने ओ साफा सानैल माने जोंनाव एम ए फरायनाय बा ओ बेफोर पि एइस डि लानायफोरखौ नुनो मोननाय जादों। माने बुंनो थाङोब्ला एसेबां जौगायाखै माने उनि जेनरेशनआवावसो ओ माने जौगागोन बादि मोनदों आरो ना
औ औ
बेनिफ्राय ओ नोंथाङा सोलोंथाइनि बागै आंनि फ्राय माबाफोर मिथिबावनो लुगैयो नामा?
ओ आदा सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ लानानै जेनेबा बेसेबां जौगासारगोन इयुनाव सोलोंथाइया जोंनो बांसिन मुलाम्फा होबावगोन होननानै नों सानो नामा?
औ औ मानोना जेने बा बुंनो थाङोबा ए आइ नि बाथ्रायानो। उनाव माने ओ सोलोंथाइया माने गोबां बांनायनि गेजेरजों जेनेबा दा ए आइ नि बाथ्रानि गेजेरजोंनो बुंनो हायो उनाव माने ओ फरायसाफोरा माने। स्खुलाव थाङालासिनो माने ननि फ्रायनो फरायनो हानाया माने बे खान्थिया फैगोन आरो। आंनि बादिबा माने जेनेबा ओ रम बुंनो थाङोब्ला र गुबुन गुबुन जायगायाव माने। जेननोबा दाबो रब रबद जों माने सोलोंथाइ होनायखौबो नुनो मोनो बेफोरबो माने जोंनि जायगायावबो माने फैनायजों लोगोसे गोबां जौगागोन होननानै आं सानो आरोना
औ औ
माने बुंनो थाङोबा आरो ए आइ नि गेजेरजोंनो माने सासे मानसिनि गोसो जोंनि साननाय हनाय खौ माने बुंनो थाङो ब्ला माने मोनदांनो हायो बा हायो हानाय बायदि मोनो आरो आं ना
औ औ औ आंनि नोजोराव बो बेनो एखेयानो माने आथिखालाव माने सोलोंथाइ मोननानैसो जोंनि बे जेनेरेसना दावगासिन दं बुंजायो
औ
जौगारदों जौगासारदोंयानो बुंजायो आरो जौगालांबावगोन बेखौ बुंजायो जौगालांबावगोन माने ओ जोंनि बांसिन जौगानाय दंबावो बुहुमाव बुहुमनि बुहुमनियावनो नायोबा ओ गोबां जौगानाया हारि हादोरफोरखौ नायोबा जों दासो जौगाहांनो लामा लानाय जेनेबा ओ बेनि फ्राइ जौगालांबावगोन ओ सोलोंथाइनि गुबुन गुबुन रोखोमनि सोलों थाइनि गोहोम गोलैयोबा जों बांसिन जौगासिन नो लामा मोनगोन आं बेखौ
औ औ औ औ आ बेनि ओमफ्राय जोंनाथ' समाबो जाबाय औ औ औ दे होमबा दा गोजोनथों